खोनादों औ खोनादों नोंथां
अ नों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो दा
अ नोंथाङा फ्रि बा नों थांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सान सान्दोंमोन-
औ औ सावरायजागोन दे।
सावरायजागोन
औ औ
ओ जोंनि जों बर' हारियाथ' जोङो अमा बा दाउ बेफोरखौथ' फिना जा
औ औ औ
औ ओ नोंथाङा अमानि बागै बोरै फिसियो बेफोरखौ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
ओं जोंनियाव एसे फोरमायना होनसै आं बारा गोलावबो फोरमायना एसे सुंद'यै आरो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा होनफिनदो। आ‌ंङो‌ ओ जोंनाव न'आव लुनाय बायदियै जोंना गिबियै फार्स्टआव माने अमा फिसाखौ हाथथायनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो बायना लाबोनानै ओमफ्राय न'आवहाय खानानै दोननाय जायो आरो न'आव खाना दोननानै न'नि आदार बायदिसिना ओंखाम बिदिनो जानाय खालायफोर बिदिनो गुन्दै बायदिसिना होयो आरो बिदिनो सानफ्रामबो फुङाव खेबसे मोनायाव ओ बेलासियाव खेबसे ओमफाय मोनायाव खेबसे आदार होयो आरो बिदिनो होय फिनानै बिदिनो गोबावसिम फिसिनानै जेनेबा सय मासफोर फिसिनानै जेनेबा गि गिदिर जाबाथाय बिदिनो फाननानै रां मोनो आरो रां मोननानै बिदिनो न'खर सालायनो हायो बायदिसिना आरो बिदिनो ओमफाय बेदराबो जानायाव गोथाव आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि गुबै बेदराबो जेनेबा अमा बेदर आरो अमा बेदरजों जोङो जानायावबो बिराद मोजां मोनो बर' जोंनि बर'फोरनि मेन बेदरा अमा बेदर आरो जोंनि बे आलासिफोर फैनाय सोरबा लोगोफोर फैनाय बेयाव माने जानाय लोंनायफ्राव माने होनो मोजां जायो आरो बिदिनो लोगोफोरा माने मोजां मोनलाङो आरो बेदरफोर अमा बेदर होनबाथाय एसे मोजाङै माने जायो आरो बिसोरो अमाखौ माने जोङो बिमाबो बिमा आरो फेमिलिबो बानायलांनो हायो जेनेबा जोङो फार्स्टआवनो अमा गुन्ददिफोरखौ लाबोनांगौ आरो जेनेबा हाइनिफ्राय बायनानै फिसिनानै ओमफफ्राय बिदिनो आदार होययो मायै फेदेरनानै बिदिनो जोलैहोनो थाखाय बिदिनो बुन्दाफोरनि नागिर गोनांथि‌। जायो आरो बेखौ ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि उनाव जोलै एरहोनानै बिदिनो गोबां फेमिलि खालामनानै अमानि बिदिनो गोबां न'खराव सहाय जायो आरो बेजों बिदिनो फाननानै मानानै थाइसे थाइनै थाखा मोनो आरो आरो बिनिफ्रायनो न'खरनिफ्राय एसे सहाय बायदिसिना मोनो आरो दा नोंथाङा बुंदो दे माबाफोर मिथियोबा अमाफोरनि फिनाय मानाय आङो। बेसिबांखौल मिथि आरो एसे
जोङो अमा होनोब्ला जोङो मोनसे बर'नि ओ बर' आइजोफोरा मावनानै मोजां मोननाय बा जोङो अमा बेदरखौबो जानानै खोब गोजोननाय मोनो आरो नोंथाङाबो बुंदोंना अमा बेदरा जानो गोथाव होननानै।
ओ।
ओ थिग बे थिग बेफोरबायदिनो जोङो अमाजोंबो गोबां रां खामायनो हायो आरो जेरै। न'खरावहाय ओ न'खर सालायनायाव रां आरजिनो हायो आरो। गथ' गथायाइ फोरोंनाय बा सोलोंथाइनि बिथथोनावबो जोङो मद मदद मोनो ओ बिनिफ्राय जोङो अमाखौबो जोङो ओ फार्म खुलिनानैबो जोङो बेफोरबायदिनो बिजनेस मावनो हायो। ओ बिनिफ्राय जोङो। नोंथाङा जेरै दा अमा जोलै होननानै ओ होनदों बेफोरबायदिनो जोंनि सोलावबो खोब जोलै होनाय जोङो उम फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो होम ओ बिनिफ्राय ओ बिनिफ्राय होनोबा जोंनि ओ अमा बेदरखौहाय बर' हारियाल' सिगांनिफ्राय जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दा गुबुन हारियाबो जों जोंनि बर' हारिनि अमा बेदरखौ जानायखौ नुनानै खोब बिसोरबो दाना अमा खौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गुबुन हारिफोराबो दाना अमाखौ खोब गोथाव खोब खोब गोथाव मोनसै बा जायो आरो ओ थिग बे बेफोरबायदिनो बिथांमोनाबो गुबुन हारियाबो दा अमाफोरखौ मास मानै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनोबा जों बर' हारिनिफ्राय बर' हारिफोरखौहाय जोङो फो ओ फिसिनानै जाबोनायखौ न'खर सुंनायखौ नुबोनानै बिथांमोनाबो ओ गुबुन गुबुन हारियाबो दा सो सोलोंबोगासिनो दङ आरो।
उम
जोङो अमाखौ होनोबा जोङो अमाखौ जोङो सबायजों बा बेफोरबायदिनो ओ नारजिफोरजोंबो जानो हायो आरो नोंथां।
औ औ हायो हानायालाय ओं ओं
ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ अमाखौ फिसिनानै बा बेफोरबायदिनो ओ जोङो
जा बे बे जानाय लोंनायखौ उम उम बे जानाय लोंनायफ्राव बिराद मोजां जायोना अमा बेदरा?
औ जेरै जोङो सबायजों ओ बर'नि ओं थो होनोबा सबायाबो मोनसे थाङो आरो ओ नारजि दोलोआबो मोनसे थां
औ औ औ ओं गौ नोंगौ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो
बिदिनो जों बे खामानि मावनानै फैनायफ्राव ओं बे आं दसे बुंनोसैलाय बे खामानि जेनेबा बे न' न'खराव गामि ओनसोलावथ' सानफ्रामबो ओरैनो थाखाया बांसिन मानसिफ्रानो मावाबा जेबो मोनजाखाया नालाय खामानिफोर मावसिगोन मावना नै न'फ्राव मेंनानै फैयोबा बिदिनो आदारफोरखौ मोजाङै बेदर फिसा नागिरो नालाय खामानि मावना फैनानै बिदिनो जानाय लोंनायफ्राव माने अमा बेदरखौ मोनबाथाय मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनो आरो गोजोनो बिदिनो जानाय लोंनायफ्राव मोजां जायो नालाय आरो बिदिनो बांसिन बर' हारिया बांसिन अमा बेदरखौसो मोजां मोनखायो माने बिदिनो गुबुन हारिफ्रा जेरै हारसाफ्रा गोदो बर' हारिखौ माने अमा बेदरखौ माने जानायनि थाखाय बिराद मुगैयोमोन आरो जोंनि बर' हारिखौ ओमफाय दायो गावसोरनो जानाय दा गावसोरसो बांसिन जाग्रा जाबाय आरो दा बिनि थाखायनो माने गावसोरबो माने अमा फालांगि बायदिसिना खालामग्रा जाबाय आरो अमानि गावसोरो बिदिनो बिजनेस मेन बायदिसिना फारम बायदिसिना खालामनानै गावसोरनो माने न' बानायलायनानै माने बिराद फैसा खामायगासिनो दं आरो बिसोरो ओमफाय गुबुन गुबुन जायगायावबो साप्लाय हरग्रा जाबाय बिसोरो बिदिनो गामि खाथि खाथि खाला ओनसोल बबा हाथायफोर ओनसोल बिदिनो अमाफोर जाग्रा जायगायाव माने बिसोर साप्लाय हरग्रा जाबाय आरो बिदिनो गुबुन हारिफ्रा माने बर' बर' हारिनिफ्राय सोलोंनानै बिसोरो माने फैसा खामायदों आरो जोंनिफ्राय माखासे खावनानै सोलोंबाय आरो बिसोरो। दा बे नोंथांजोमोननि नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननि गामियावलाय बिदि फालांगिफोर दं नामा गुबुन जायगाफोराव साप्लाय हरनाय?
औ औ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि साप्लााय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेलेगनिफ्राय बायस'नानै लायेन बायस'नानै लायोबा बेफोरबायदिनो लायना दोनफैनानै गोजान जायगायावहाय बेफोरबायदिनो गुबुनाव साप्लाय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओम। औ औ होम ओ ओ होम आरो ओमफ्राय ओ होम आं मोनसे सोंलु सोंनि आरो ओम ओमफ्राय नोंथाङा अमा बेदरजों मा मा ओंख्रि बानायफेरखो जेनेबा? मा मा बेदरजों मा मा संफेरखो?
ओंख्रि होनोबा जोङो बर' हारिनि मोनसे सबायजोंं अमा बेखौ आङो खोब जानानै गोथाव मोनो बा संनानै बो मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय होनोबा जोंनि बर' हारि निनो ओंख्रि मुंदांखा ओ नारजि दोलो बा अमा बेजोंबो आङो जानानै खोब गोथाव मोनो आरो नोंथां।
अमा आथिं फोरखौ कुकाराव रुनानै जि दोलो दोलो जि गोथाव जायोना अमा आथिंआ जाफेरबायना जाफेराखै?
ओ नोंथां आङो बेफोरखौ अमा आयथिंफोरखौ बांद्राय जा फेरनाय जायाखै मानो होनोबा आं
अमा आयथें आं खोन्थानि माने अमा आयथिंखौ माने कुकाराव माने थोंनै थोंथामसो बायना लाबोनानै कुकाराव दै बुरजा होनानै रुनानै माने सुटि खेबथाम खेब्रैसो सुथि दस बारसो सुथि मारि होनानै बेदरा आथिङा माने बिराद गुरै जायो आरो बिराद मोजां जायो जानो। माने बिराद गोथाव जायो आरो बिदिनो बायदिसिना बाहागो बुजाफोर आलुफोर होदेरनानै उनाव जि मोजां जाजायो आरो बे आरो नोंथां नोंथाङा अ-अमानि मा मा डिस बानायफेरखो जेनेबा? अमाजों अ जेनेबा माबाफोर बे ओ आलु हक माबा हग माबाजों माजों बानायफेरखो न'फोराव?
ओ आङो होनोबा अमाजों ओ अमाखौहाय जोङो आसारबो आसारबो बानायनो हायो ओ बिनि बिनि उनावहाय जोङो अमाखौ आसार खालामनो होनोब्ला जोङो अमाखौहाय फास्ट आवनो एउ ग्रोनानै, मोजां एवग्रोनानै थावजों एवग्रोनानै बानलु संख्रि बेफोरबायदिनो पियास होनानै जोङो मोजां एवना नैै ओ ग्लासनि बथलाव बा बयेमाव बेफोराव सोनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बार हाबा आरो जेबो एम्फौ एनला हाबनो हायिनि आरो।
ओम।
ओ नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ औ औ औ औ दे होमबालाय दोनथ'लायसै नामा होनो ओम ओम दे
औ नोंथांजों अमानि- सायाव सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
औ दे होमबालाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां
आं गोजान दे गोजोननाय थाबाय